औ हेल' नों
हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंंना
हेल' हेल'
औ खोनायाखै?
हेलौ अ खोनाबायना? अ खोनाबाय दा नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो दोनथ'यो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
अ दे हागोन दे हागोन।
ओ अब्ला आं। आयदाखौहाय ओ खेला दुलानि फारसे लानो सानदोंमोन आङो।
औ औ औ जागोन दे।
औ अब्ला नोंथाङानो एसे बुंग्रोना होदो जे खेला दुलानि फारसे।
अ। ओरैनोथ' जोङो खेला दुला होनोबाथ' ओ जोङो बुंनानै ओ फोजोबनो हाया नोंथां। ओरैथ' खेला दुला होनोल्बा थ' जोङो ओ सुबुङा। जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो माने खेला दुलाजों माने जोङो ओ गेलेनानै फैनांगौ जायो नङा होमबा।
औ।
औ बिदिनो थाबायनो रोंनायनिफ्रायनो जोङो खेला गेलेबोनाय जायो। सुबुं ओ मा माहारिया। जेरै नोङो ओ खेलायाथ' गोबां रोखोमनि दङ ओ जोंनि। लकेलनि खेला दं स्टेट खेला दं ओ नेसनेल इन्टारनेसनेल माखासे गोबां। खेला गेलेनाय ओ माबा दङ आरोना ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि। खेला दङ। दा जोङो बुंनो थाङोबा जों जे उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय। जेरै जोङो मा होनो। ओ ओंखाम ओंख्रि गेलेजेनन्नायनिफ्रायनो जों बुंनानै लानांगोन ओ खेलायाथ' गोबां रोखोमनि दं नालाय। बेनि। जेब्ला देरबोबाय देरबोनानै बिदिनो। ओ। फुटबल गेलेनो ओ सोलोंजेनबाय ओ बिदिनो बायदि बायदि बाथा खेला बा गिला खेला। बैफोर बायदिखौ। गेलेबोबाय आरो जोङो आरो। दा समावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो गुबुन गुबुन खेला ओ फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जि खेला ओंखारबाय आरो दा जेरै खमलायनायफोराबो मोनसे खेला बिदिनो सौलायनाय मोनसे खेला फुटबल बेबो मोनसे खेला क्रिकेट बेबो मोनसे खेला खाबादि बेबो मोनसे खेला बिदिनो खारनाय बारनाय आरो ओ माखासे मा होनो ओ बादायलायनाय बैफोरबो गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला थायो आरो। ओ थिग बिदिनो ओ खेला गेलेनाया गोबां रोखोमनि गोबां माबायाव मा होनो गोबां समाव गोबां रोखोमनि ओ गेलेनाय गोदान गोदान आइटेम जायो ओ उम उम। ओह अब्ला नोंथाङाबो गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां। ओ खेला होनोब्लाथ' जों गिबियावनो माने जों खेला गेलेनानै गावनि गोसोखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो। ओ लोगोसे खेला बेफोर खेला गेलेना गेलेनायजोंनो ओ माखासे सुबुंफोरा गावनि जिउखौबो खुंनो हायो। आरो गावनि जिउआव सासे साक्सेसफुल मानसिबो जानो हायो नों
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ लोगोसे खेला गेलेब्ला
नोंथाङा गोबार-गोबां फैसाफोरबो खामायनो हायो लोगोसे नोंथाङा गावनि आथिङाव गसंसारनो हायो ओमफ्राय लोगोसे नोंथांनि देहाफोराबो मोजाङै थायो।
नंगौ
औ नोंथाङा दायो बहाबा दों नामा माने एसे दावराव खोनादोंमोन?
अ अ अ आसा ओ ओन्दैफोर गेलेनायखौ नायगासिनोमोन आङो बिसोरो फोथाराव खेला गेलेगासिनोमोन नालाय।
औ अब्ला जोंनि आयदायाबो खेलानि नालाय
औ औ औ औ ओं दे दे नोंथां दे राय्लहरदो जेबो नङा
ओ बिदिनो जों जों गिबियावहाय ओ हमना ला नोंथाङा ओ फुटबलखौ गेलेनो जोबोर मोजां मोनो अब्ला नोंथाङा फुटबल गेलेनानै माबादि लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन आं बिनि सोमोन्दै इ से नोंथांनो खोन्थानो सानदों। ओ गिबि गिबियावनो जोङो नोंथाङा फुटबलखौ गेलेनो जोबोर मोजां बा आखा फाखा जानो नांगोन। नङाब्ला नोंथाङा बे खेलायाव मालाबाबो साक्सेसफुल जानो हानाय नङा लोगोसे नोंथाङा खस्थ खालामनांगोन बे फुटबल खेलानि सायाव नोंथाङा सासे स्किलफुल गोनां मानसिबो जाननांगोन गिबि गिबियावनो नोंथाङा ओ गामि खाथिफोरनि बा गामिफोराव माबा मोनसे टुरनामेन्ट लकेल टुरनामेन्टफोर जायोब्ला बेयाव नोंथाङा बाहागो लानो नांगोन आरो बाहागो लानायावहाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खेलाखौ नायनो थाखाय माखासे आलासिफोर आलासिफोरबो फैयो बा गदेबा सुबुंफोरखौबो लिंहरनाय जायो। बेवहाय जुदि नोंथांनि खाफाला मोजांब्ला बेवहायनो माने नोंथांखौ सायखनाय जागोन आरोना जे गिबि गिबियाव नोंथांखौ मोनसे डिस्ट्रिक लेभेल जिल्ला लेभेल बेवहाय गेलेग्रोनो थिनगोन। अब्ला नोंथाङा बेवहाय सायखजायोब्ला नोंथाङा ओ स्टेट लेभेलावहाय सहैनो हागोन आरो स्टेट स्टेट लेभेलावबो नोंथाङा जुदि मोजाङै गेलेनानै मोजाङै गेलेयोब्ला अब्ला नोंथांखौ ओ स्टेटनिफ्राय डाइरेक्ट नेसनेल लेभेलावहाय लाङो लोगोसे बेयावबो गोबां सुबुंफोर फैगोन आरोना माने जोबोद आखा-फाखा सुबुंफोर फैगोन ओमफ्राय लोगोसे नेसनेलनि उनावहाय इन्टारनेसनेल खेला बेफोरावबो ओ नोंथाङा बाहागो मोनगोन आरोना सायखजायोब्ला बे रोखोमै नोंथाङा सासे फु मोनसे फुटबल खेलाजोंनो गावनि लाइफखौ साक्सेसफुल बानायनो हागोन।
ओ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दायो ओ मा मा खेला दुलाफोर गेल मा मा खेला दुलाफोर गेलेयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलावहाय दायो फ्रायनो जोङो फुटबलखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो।
औ।
ओ फुटबल ओ ओरैनो गुबुन गुबुन जायगायाव बि बिदिनो ओ जोंनि खाथि खालाफ्राव ओ क्रिकेटफोरखौ एसे गेलेयो। आरो गे गेलेनायाव जि बिदिनो उन्दै फोरनि गेलेनाया आलादा गिदिरफोरनि गेलेनाया आलादा जाहैबाय ओ बिदिनो मा होनो बक्सिं गेलेनाय नुयो।
औ।
औ औ बिदिनो खमलायनाय ओ बादायलायनाय बिदि गेलेनाय नुयो आरो काबादिबो गेलेनाय नुयो। भलिबल गेलेयो। ओ बेफोरनो गाहाय जोंनि थिजोन
औ औ ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो भलिबल गेलेयो फुटबल गेलेयो बेफोरबायदि खेलाफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय जायो आरो। ओ दाथ गोलोम बोथोर नालाय बेखायनो दायो बांसिन सुबुंफोरानो फुटबल खेलाखौ गेलेनाय जायो। आरो जेब्ला गोजां बोथोर सफैयो सफैयो अब्ला बांसिन सुबुंफोरानो भलिबल खेलाखौहाय गेलेनाय नुनो मोनो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय। ओ लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव ओ माखासे सुबुंफोरखौ आङो चेस खेला गेलेनाय लोगोसे केरेम गेलेनाय बे मोननै खेलाखौ आङो गेलेनायखौ नुनो मोनो।
अ नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बे चेस आरो केरेम खेलाखौ
अ चिसखौ गेलेयोबाबो ओ गोबां खम गेलेयो। ओ दायो लुदु जिख खेला दङना ओ लुदुफोर गेलेयो ओ चिसखौबो गेलेयो ओमबाबो खम आरो। बेसाद।
औ।
ओम केराम बर्डखौ गेलेयो। केराम गेलेनायखौ जों नुयो दायो गेलेबाय थायो केरामखौ बेफोरजोंबो नोङो जोङो जे फिसा फिसा सानानै खेलाखौ गेलेयो। ओ बे खेलायाथ' जोङो देहाखौ रा फोद खालामनायजों लोगोसे माने ओ गावखौनो सासे मानसि बायदि फसंनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओम। जाय बेक्तिया ओ जे माने जे खेलाखौ थैथाब थांथाब जुजिनानै मोजां मोननानै बेखौ गेलेसोमबाय थागोन बियो सानसे नङा सानसे बै खेलाजोंनो माबा ओ मोनसे मैं गोजौ लेभेलाव जायगा मोनहैखागोन नङा होमबा नोंथां? अ। दायो जोंनि ओनस ओ जोंनि ओनस सोलाव ओ ओ जाय बेक्तिया माने खेलाफ्राव एसे मोजां एसे नाम खामायबाय बै बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो रोंनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बेक्तिफोरखौबो जाहाथे बैसो बै बिथांमोनजोंनो थुलुना होनानै जाहाथे जोङो ओ मा खालामलाङो माने आ आफसुस खा खालामलाङो खेला गेलेनायफोरखौ जोङो बिदिखौ नाजानांगोन। ओनसोलफोरावबो नङा होमब्ला नोंथां।
औ। ओम। लोगोसे बे चेस खेलाखौ गेलेब्ला माने मा जायो होनोब्ला नोंथांनि जा साननाय गोहो बे माने बारायो आरोना। जेरावहाय नोंथांनि जिउआवबो बे जोबोद हेफाजाब होगोन। जे नोङो नोंनि जिउआव माबा मोनसे दिसिसन लानोबा बेफोर माने इमप्रुभ जागोन आरो ना।
आच्सा आच्सा।
बेनिखायनो चेस खेलाफोरखौे गेले गेलेब्ला माने नोंथांनि मेलेमनि साननाया साननायनि गोहोआ बारायसिनो। ओ अब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे खे गेलेमु खे ओ खेला दुलानि सायावहाय सुंद'यै सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै।
दे, दे, दे नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथां दे औ उम।